हेलौ
हेलौ
खोनादोंना नोंथांआ
औ औ खोनादों खोनादों।
मोनाबिलिनि गोजोन हामनाय जासिहरनाय
अके अके थेंकिइउ।
दाथ
माथोआ मोजां फैयाखै मानोबा हेलौ।
एसे गावना फैदोंमोन बुंफिनबावलै खेबसे।
दाथ जोंना नै दैज्लां नङा होमबां नोंथां?
औ।
नोंथाङा दा जोंनि बे दैज्लां बोथोरनि माइ गायनायनि आबाद मावनायनि बारै आ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आङो जिहेथु उन्दैनिफ्राय औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां बुं
औ। औ आं जिहेथु माने उन्दै निफ्राय बेबायदि माइ गायनाय मानाय दैज्लां बोथोरखौ मिथिगोबाबो गायनाय फुनायनिखोबा बारा मिथिया ओरैनो नआवबो बिदि गायनाय हा गैया नालाय
औ बेफोरनि बेफोरनि बादै नोंथाङा जिखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ आंनो फोरमाय होबानो जागोन।
जागोन जागोन जागोन उम दैज्लां बोथोराव मा होनबावनो अखा अखा फैयो बेखौ मिथिगौ।
आरो मा होनना बुंबावगोन? दैज्लांनि बारा बुंनो हानाय नंला आङो।
औ।
आं बाहेरायाव थानानै देरनाय नालाय। एसे आंनो फोरमायना हो औ बुंलाय?
फोरमायना होदोनि बेनि गेजेरावबो नोंथाङा मिथियोबा आंनो। फोरमायबावनो हागोन जेनेबा दा जोङो दैज्लां बोथोर आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला फ्राय जोङो बे माइखौ साननै बा सानथामनि थाखाय सोमनानै दैयाव सोमना दोननाय जायो।
उम
औ।
जायबा हालेवनाय फोथार बेयाव फोनाय जायो बेनि उनाव बियो मास मोनसे बा मोनथामनि उनाव जों बेखो फिन आरोबाव गायनो फुयो। ओमफ्राय जायबा जों आरो गोथौ हा थायोना। बे गोथौ हायाव गायनो थाखाय जोङो। आरोबाव गायबावो बेनि उनावसो बियो देरनानै। गोजौ जानायनि उनाव जों बेखौ गोथौ हाफोराव गायो आरो गोदो गोदाय। गोदाय जोंथ मोसौफोरजोंसो हालेवोमोन नालाय दाथ। मोसौजों हालेवनायखौबो नुनो मोननो थांला खमाय- जोबबाय खमायजोबबाय होनबाय माने गैलानो जोंनि ओनसोल ओनसोलावथ' गैयानो होननानै बुंजायो गासैबो टेक- टर बेफोरबायदिनो टेक्न'लजिनि मोनफैबाय नालाय आरो गोदो गोदाय जोङो गोबोरखि बाय- बायदि बायदि गाव आखाइजों बानायनाय हासार होयोमोन माइ बोथोराव दा जोङो बाजाराव जायबा रासायनारिक इउरिया बायदि बेफोर हासारखौ जों होयो आरो बांद्राय एम्फौ एनलाफोराबो बारायलांजोब्बाय बिनि थाखाय जोङो मुलि होनाय जायो। जायबा जोंहा आरो मुलि होनायनि बांद्राय मुलि होनायनि थाखायबो मानसिफोरनि बेमारफोराबो सोमजिनो हमो बिदिनो।
हुम हुम हुम। नंगौ नंगौ बिनि गेजेराव दा नोंथाङा मा सानो जेनेबा ट्रेक्टरजों एवनायावहाय जोंना बांसिन मुलाम्फा जायो ना मोसौजों हालेवनायाव बांसिन मुलाम्फा जायो।
बे बेथ' जोंना मोसौजों हालेवनाया गोदो सोलिबोदोंमोन। बुंनो थाङोबा दा जोंनि बेफोरबायदि गामि ओनसोलावबो टाउन सहर बादि जालांनो हमदों मानो होनबा मोसौ दोनदालोनो जायगा गैया जायो। बेनि थाखाय गासैबो मोसौ मोसौफोरखौ लाखिनो बायो आरो माने। बेनिखायनो बांसिनावनो गैला मासे बा मानै बिदि थायो बेनिखायनो बांसिनानो आरो दाथ' इडुकेसन माने जों दावगानायनि जुग नालाय गासिबो लेखा फरायाव गोसो होयो बांसिनानो दानिया जायबा जौगाफुनाय लाइमोन बिसोरथ' दानिया दुब्लि बोथोराव खम ओंखारनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ समनिबो आंखाल मानसिफोरना दानिया समनिबो आंखाल हालेवब्ला रावबो सम थोला बिनिखायनो ट्रेक्टरजों हाल हालेवनाय जायो। उम आं खिन्थु आं नाथाय मोनसे बाथ्राखौ सानो बै जों बांद्राय बै मेडिसिन इउरिया होनायनि थाखाय जोंनि हानि जिथु कवालिटि बेबो हामा जालांबाय नामा?
औ माने गोदो गोदो जोङो जिखिनि माइखौ मोनोमोन जायबा गोबोर हासार हासार सारोमोन नालाय जों गोदो दाथ' ओइ बाजारनि हासार दानिया दानिया ओरैबायदि जाहैबाय दावगानायनि जुग नालाय जायबा जोङो फांसे फानलु फाङाव सेरसे मोननायखौ दानिया जोङो जायबा मेडिसिन होनानै बेखौ जोङो सेरनै गाहाम दिहुनो। ओरैबायदि जानां माने जायबा फिथाइया दिनै मोननो गोनां बेखौ थांनाय सिगाङावनो जायबा गाबोन सबनिया मोनगोन बेखौ दिनैनो फोमोननानै बाजारफोराव दिहुन बेफोरबायदि दिहुननायनि खार'नावनो मानसिफोरना जायबा बेमार बेमार जायोना बांसिन नानो दानिया उदैनि गासैनाव फ्राय नुनो मोनदों। गासैनियावबो दानिया उदैयाव बेमारा सोमजिखायो। जायबा अन्थायायो बिदि जानाया बेनो
गोदो बै आं उन्दैबा जेब्ला आदैमोना हालेवोन अब्ला ना हमनो मानो बै बेलावफोरखौ नुयोमोन दानिया बै दावाय मेडिसिन हासार होनायजों दाना बेलावफोरखौो नुनो नागिर नुनो थांला
गैला गैला फ्राय गैलानो होननानै बुंनो हायो दानिया
आबाद मावो नालाय जोंहा जायोबा गोथौ बियो जोंबो माइ गायोन
औ आसा
समाय सम दसे समबो जों गसंना थानो हायामोन माने दसंनानै मानै माथाम आथिङाव फ बेबायदि दा जोङोुब गोजोमानै थाबाबो मासेबोदि ए ओरैबायदि जाना फैबाय आरो ज औ जायबा जोङो बेयावनो हालियोनानै
उ
दा बै नाफोराबो खमायलां दुब्लिनि नाफोराबो खमायलांजोबबाय मुलि होनायनि थाखाय नाफोरा गावब गाव थैलांजोबद ओरैबायदि एम्फौ एनलाफोराबो बांद्राय जाजोब्बाय ओमफ्राय मुलि होनो गोनां जायो एम्फौ एनलानि थाखायनो दायो्रा माइखौ सप्तानि उनावनो एम्फौ जायो बे एम्फौनि थाखाय जनोङो लै बानह गोनां जायो ओैबायदि नोंथां मिथिंबोथ' बेफोरबायदि बाहाय जानांगौ